हेल' औ खोनादोंंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
नोंथाङा माब्रै दङ?
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ थारैनो आं दा सावरायनो सानदों मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथाङासे आंनो सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ। जेरै जोङो बुङोब्ला जेरै जों बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जेरै जोंना ओ नाफाम मेगं नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै जोंनिया बर'नि नाफाम नाफामखौ जोङो माबोरै बानायनांगौ जायो होनब्ला जेरै जोङो जोंनो थास' नांगौ जायो आरोना
नंगौ-नंगौ।
जेरै थास' बुगाखौ नांगौ जायो जोंनो जेरै थास' बुगाखौ जोङो जिर नानै जेरै जोङो सान्दुंआव एसे होनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बेनि आथाया रानो आरोना।
नंगौ-नंगौ।
रो बुंनो थाङोब्ला जों जेरै ओ ना गोरान ना गोरानखौथ' जोङो गुर नानैबोब्लाबो जोङो लानानै फैनानै बानायनो हायो आरो ना जेरै जोङो ना गोरान औ ना रानखौ जोंङो बाजारनिफ्राय लानानै लाना फैनानै जोङो ओ नाफाम बाथोन देनाह हायो आरोना।
नंगौ-नंगौ।
आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ बे नाखौ जोङो साफा फोराननानै जेरै जोङो एम्फौ-एनलाफोरखौ जेरै साफा बासिनानै जोङो बिनि दु गुरफोरखौबो खिफोरखौबो गारनानै खि थाब्लाथ' नाफामा गोखा गोखा जागोन नालाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जों बेखौ साफानो ओ साफा खालामग्रोनानै जोङो बेखौ नाफामखौ जों जेरै जोङो थास'खौ जों देनाय जायो आरोना जोङो औ आरो जोङो मिक्सार मिसिं होननानै बुं बुंनाय बुङो जेरै जोङो बेहायबो देनो हायो। आरो जेरै जोङो बांसिन जोङो दिंखिफोराव देनाय जायो आरोना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जों बेयाव देनानै जेरै जोङो बेखौ बयाम बयाम ओ जेरै ओ बयामफोराव सोनानै दोननो हायो आरोन
नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ।
बयामाव जों बांसिन सोना दोनना दोनब्लाथाय जोबोद गोथाव जायो आरो औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै औ औवा हासुङावबो बांसिन दोननाय जायो जोङो
औ नंगौ
जेरै जोङो औवा हासुङाव दोननो थाखायथ' जोङो जेरै ओ थालिर बिलाइ गोरानखौ जोङो खेथे नांगौ जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो हा हाजों जेरै बार हा बार हाबा जेरै एम्फौ एनला हाबा जेरै जों हाजों लिरथेनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बर'नि ओंख्रि होनब्लाथ' जोंना अनलाजों दाउ
नंगौ नंगौ
जों दाउ जेरै सबाय सबायजों दाउ, सबायजों सामु अनलाजों एम्फौ लाथाखौथ' नोंथांङा सिनाय हागौ औ बेखौ अनलाजों बांसिन जानाय जायो आरोना एम फौ लाथाजों अनलाजों जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंना बेफोरनो जेरै अनलाजों ओ बांसिनानो जों दोरो बर'फोरा जेरै अनलाजों लाथा जायो आरोना
नंगौ नंगौ
औ जाथा खौ जोङो जेरै जोङो लाथाखौ ओ फार्स्टावनो जेरै जोङो बेखौ फिसा जाहै होनांगौ दे जेरै जोङो बेनिफ्राय सिख्रि सिख्रिया बिदै दैेनानै जेरै फिसा आजाय होयो आरो ना
औ नंगौ नंगौ
बेनिफ्रायनो जोंङो मोननो हायो आरो औ आरो बुंनो बे सिख्रिनिफ्रानो जों एम्फौ लाथाखौ मोननाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बिनो ओ एम्फौ लाथाया जेरै एसे फिसा जानो हमो जों जोबो खस्थ' जायो आरो ना जोङो ओ जेरै जोङो ओ इन्दि ओ जेरै जोङो आ होननानै बुंनाय जायो इन्दि
नांगौ नांगौ नंगौ
जोबोद नागिरनाय जायो आरो ना खस्थ'नो बेखौ जानो थाखायबो जोङो जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ बेनो गोबां ओ खारं बिलाइबो नागिरना होनाय जायो आरो ना
नंगौ नोंगौ
गोबां खस्थ' जायो जों आसाखौ लानो थाखाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेनि ओमफ्राय बे आक्साया गोमोन मोननो थाखाय जेरै ओ जेरै जोङो बेखौ फोमोननो थाखाय आसे जेरै गोमोन फैयो नालाय बेखौ जोङो थालिर बिलाइ एबा जोङो बायदिसिना बिलाइ होनाय बिलाइ गोरान होनाय जायो आरो ना बेहाय आक्साया औ फिथोब दैनो थाखाय जेरै औ नोंथांङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बुंलांदों थिग बेबायदि आंबो नोंथांनो मोननैसो बर' हारिनि जानायनि सायाव नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो आं नोंथां दा जोङो बुंनो सानदों जोङो जेरै समायजों जोंना साम' बेबोथ' दंना गोदोनिफ्रायनो दोङो बर' हारिया जाबोनाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आर ना नोंथां दा जोङो बेखौ जानो गोनांब्ला जोङो मो सबायाइ सबायाइखौ जोङो लाना फैग्रोनांगोन जों गिबियावनो सबाइखौथ' जोङो जों जेरावबो मोननो थाङो जेरै दखान हाथाय बेफोरावबो जों मोनो आरो जोङो गायनानै गायनानैबो जों मोनो आरो ना नों नोंथां जों दुब्लि फोथाराव गायनानैबो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो सबाइखौ जोङो लाबोनानै बि उनाव जोङो सबायखौ मोजाङै बेनि बिगुरखौ जोङो गारनांगोन आरो नोंथां गारखा औ औ नोंथां
नानै जों बेनि बिगुरखौ गारनाय जायो
औ नोंथां बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे बे गारखाङो अब्ला जों बेखौ मोजां खेबसे सुा वनांनानै
औ औ नंगौथारो नों
सुखांनानै जों बेखौ बै थाव एसे होनानै जोङो एवथ नालाय आरो नोंथां जाहाथे बेयो म फोरो मो बेनिखायनो जों एसे औ एसे एवफ्राना लखांनायनि उनाव जोङो सारायाव दै होनानै बै सबाइ एवफ्रानायखौ जों बेयाव होनानै ज जोङो गोदौबा जाथे बियो रुइनानै बायस्रायो बेफोरबायदिनो जोङो गोबाव रुनानै बेनि उनाव जों खारै रोसि खारै रोसिखौ जोङो एसे होनानै जोङो बेखौ गोदोऔ होबावो नोंथां जाहाथे बियो आरो गुन्दै गुन्दै जाबाव
औ आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै जोङो ओ खारै मैगंखौ जोङो नांथारगौ जायो आरोना अनला जाब्ला। बो औ नाफाम। जाब्लाबो एसेबबो होनांगौ जायो आरोना जेरै खारै होआब्लाथाय जेरै। थावा आरोना जेरै जों बर'नि। खारै होनब्लाथ' जेरै जोङो न'आवनो ओ। न'आवनो जेरै जों जिरनो औ बानायनो हायो आरो थालिर बिफांफोरजों थालिर बिफांखौ जेरै जों दानफ। थायनानै औ। थालिरखौ जोङो जिरनानै सान्दुं फोराननानै जोङो बेनिखायनो बेखौ सावनानैनो जोङो खार। हांगार बायदि मोनो आरोना जेरै जो औ बे हांगार। खौनो जोङो जेरै ओ मुस्रिफोरजों सरनानै जोङो बे बेखौनो जों खारै बुंनाय जायो आरोना। जेरै जोङो औ आरो जेरै जों साम'खौ जानो थाखायब्लाबो। जोङो ओ जेरै दैमाफोराव खन्नो थांनांगौ जायो जोबोद खस्थ' बेबो न' जेरै जोङो। सामखौ जानो थाखाय जेरै बाजारावबो बायनानै लाबोनो हायो आरो। जेरै जोङो बायना लाबोनानै जेरै जोङो। बेखौ न'आव सान साननै एबा सानथाम सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बिनि बिजान। गनानै थायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
फोरा औ आरो जों बेखौ जोबोद साखोन सिखोन जानांगौ आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो बे औ जेरै बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ। ओ जेरै खोरदै होननानै बुंनाय जायो जों बेफोरजों गोखैफोरजों हुगारनानै सुगारनांगौ आरोना ज। जोबोद खस्थ' जायो आरो बिनि। औ बेनि खिबुखौ एसे दाननांगौ जायो आरो। थाखोनखौबो गारनांगौ जायो आरोना सबायफोरजों जानो थाखायबा औ थेवबो। खस्थ' जायो आरो जानो थाखाय औ थेवब्लाबो जोङो बे। खौ जोंनि बर'आव गोबाङानो जायो आरो ना गोबां ओनसोलफोरावबो जानायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
थारैनो नोंथां नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलांदो।
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि ओ साम'फोरखौ जोङो हाखर दैमा। दंग' बायदिसिनानिफ्राय जोङो लाना फैनानै बेखौ जोङो साननै सानथाम जोङो। सोमना दोननांगोन जाहाथे बेनि बिजानुफोरा खारो खारब्ला जों बेखौ मो -जाङै जोङो गोखै बायदिसिना गोखै बुसथु गोखैजों जोङो हुनानै बेखौ लाग्र। नांगोन नोंथां लाखांनायनि उनाव जोङो बेनि बेनि दाखोन दाखोन उाव बेनि उननि लेनजाय बाहाखौ जोङो दाननानै गारगोन आरो। नों थां जाहाथे जोङो जानायाव जोंना ओ जोंना। सुबिदा जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ गा दाननानै गारनांगोन। बेनि उनाव जों बेखौ एसे एसे एवफ्रानना लानांगोन आरो नोंथां जाहाथे बियो ब। ओमफाय बेनि सिंनि मोदोम बाहागोआ बाहाय माने मोदोमो।
होननानै जेरै जोङो औ मानसिया सोबब्लाथाय जेरै बेखौ अ गबोनाय बायदि आरो ना औ।
बेनि उनाव जों बेखौ ओइ एवना लानाय जेब्ला जोङो खारै। थांदोंमोन बै सभायाव बेनि उनाव जोङो बैखौ होनानै जोङो मोजाङै गोदौ हो। ओ जों बायदिसिना जेरै जेरै होग्रा जेरै। सामब्राम गुफुर फानलौ बायदिसिना संख्रि।
औ जेरै जोंथ' जोंथ' जेरै सबाय जाब्लाथाय जेरै जोङो ओ जाब्रां होब्ला जोबो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ बेनि उनाव बेफोरबायदिखौ दोनथनानै गोबाव।
औ जेरै जोङो अनलाजों अनलाजों जेरै जोङो लाथा जानो नागिरब्लाबो एम्फौ लाथाखौ। जानो नागिरबाबो बिदिनो आरो ना जेरै जों माइरंखौ सोमग्रोनानै लानांगौ। माइरंखौ सोमग्रोनायनि उनाव जेरै जोङो सानदुंङाव एसे फोरानदबनानै जोङो माइरंखौ जेरै। औवा लेबा जेरै जोङो दिंखिफोराव देनाय जायो दानाथ' मिक्सार मेसिङावनो बांसिन देयो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे अन गुन्दैखौ जेरै जोङो खारैजों दैजों फुदुंग्रोननानै लानांगौ नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां नंगौ।
एसे जोङो ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय समाव जोङो अन अन गुन्दैखौ जोङो सारनानै होनाय जायो नङा होनबानो।
नंगौ नंगौ दा नंगौ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे एम्फौ लाथाखौ जोङो फार्स्टावनो जोङो बिदिनो थाव होआलासे साराय गुदुंआव एम्फौ लाथाया थैनो थाखाय जेरै स्रेम स्रेम जानो थाखाय। जोङो बेखौ एवफ्रामनानै लानांगौ जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफ्रायसो जोङो बेखौ अ बेखौ जोङो थबस' सबस' सनै सनै खालामनानै जोङो थाव थाव गुदुंङाव जेरै बे पियास सामब्राम होनानै एवफ्रामना लानानैसो जों अनला खारयाव होनाय जायो नङा होमबा? औ बेफोरबायदिनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होमबाथ' जोंनिया एम्फौ लाथाखौ जों अनला खारैजों बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जेरै जोङो जोंनि बे थास' बिबारखौथ' नोंथांङा मिथिगौ जेरै अमा बेदरदों थास'आ। जोंनि बर'फोरा बर'फोरा गोजोनलायो नङा होनब्ला?
औ थानांगौ
गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिफोराबो जेरै थास' बिबारजों अमा बेदर होनब्ला गोबां जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोथां नंगौ
औ नोंथांथारैनो अब्ला नोंथाङा बाहायबा एसे फोरमायनानै होलांदो।
औ नोंथां दा जोङो थास' बिबार थास' बिबार जोङो अमा बेदर बेखौ जोङो जानाय। थाखाय जोंहा थास' बारकिंनि गोनांथि ज नथांासयबारगाव। ' जोङो आथिखालाव जोङो हाथाय बाजार नङाब्ला सकफोराव जोङो। फाननायखौ नुयो आरो नोंथां बेनिफ्राय नङाब्ला जोंहा जेब्ला जों थास' बागान बेफोराव थांब्लाबो जोङो थास'खौ।
औ नंगौ थारैनो नोंथां औ जों बुंनो थाङोब्ला नोंथां औ नोंथां जों बुंनो थाङोब्ला जेरै हाग्रानि थास'फोरा एसे माननायखौ गोब्राब खालामो आरोना जेरै जों जानो हाया हाग्रानि थास' बिबार आरो जों बे न'आवनो गायनाय आसु थास'खौ जोबोद गोथाव मोननानै जायो आरोना जेरै अमा बेदर फोरजों औ बेफोरो माना नालाय जेरै जोङो बेहाय गोखै एसेब्लाबो खारै एसेब्लाबो होनांगौ जायो आरोना जोङो जेरै थाव जाब्लाबो खारै जाब्लाबो थास' बिबारखौ
नंगौ नोथां नंगौ।
बेनिखायनो जोंना एसे गारमाफोरा माननो नागिरो आरो जों हाग्रानि थास' जाब्लाथाय। आरो जोङो न'नि आसु थास'नि बिबार- थास' बिबारखौ जायोब्लाथ' एसे माना आरो ना।
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानोसै नामा नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। उनाव सावराय फिनगोन होनना आसा थाबाय नोंथांसिम। औ औ गोजोन्थों। नोंथां थारैनो।